अ हेल'
खोनादोंना नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामदों
आङो ओरैनो दंगासिनो जिरायनानै
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना
हागोन थारै
बर' औ बर'नि आगरफोरनि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन
औ हागोन दे
जागायनाय जागायनायाव जेरै बर'फोरा देन मोनसे मिथिंगाजों मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय हारियै यै
औ
बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय गोबां बुस्थु जेरै बेफोरखौ मोननो हायो बर'फोरनि आगर होननानै बुङोब्ला जेरै बर'फोरा गोबां आगरखौ मोननो हायो उ ओ हाजो आगर दावराइ मोख्रेब ओ‌ बिबार आगर थाइगिर बिबार आगर ओमफ्राय दाउथु बद' लेवा आगर बेफोरखौ मोननो हायो खासि हाथाय फारौ मेगन बेमा आ बेमा आगर थागिर बिबार उ आगरनि बागै बुंनानै थाङोबा जोङो बर'नि आसागि बैसागिनि खोथाखौ बावगारनानै थांनो मोननाय नङा मानोना बिेरो औ सानैबो आगर एरनायाव बिब' बिनानाव आखा फाखामोन बि
औ
बिसोरो जेब्ला अख्रांआव माबा बुस्थु जेब्ला दाउ बिरनाय बेफोरनि सिम नुब्लाबो बिनि आगरनि बेखौ आगर बानायो आरो बिसोरो आगर एरनायाव जोबोर आखा फाखामोन जि दानायाव जेरै उम आं थाइगिर बिबार आगरनि थाइगिर बिबार आग'रनि बागैसो बुंनानै होलांसै नोंथांनिसिम। उम
औ जागोन दे
ओ थाइगिर बिबारा गुबुन आगर बिबार बादि महर जोबोर समायना जायो मानोना बियो थाइगिर बिबारनि आगर। सरन सरासनस्राजों थाइगिर फिथाइखौ संनानै एवनानै आरो गोथाङैबो हानानै जायो नाथाय थाइगिरा थाइगिर फिथाइ महर मोननायनि सिगां जिब बिबार महर जायो एरनायबो नुजायो जा उम सरासनस्रायै बिफांनि बिलाइ महरा गोबां रोखोमनि थायो। बेखौनो जि दागिरिफोरा सोरबा गोलाव बिलाइ महर गुसुं लाइसुं महर बेफोरखौ थागिर बिबार आगर मोनो। ओ हाजो आगर हाजो आगरनि बागै बुंनानै थाङोब्ला हाजो आगरा जोंनि बर'नि मोनसे गोनांथ गोनांथार आगरबादि। हाजो आगर गैयाब्ला आर'नाइखौबो एरनो हाया हाजो आगरनि थाखायसो आर'नाइया ो ओ बिबार दाउथु गद' दाउथु गद'नि बागैसे होनलांसां दाउथु गदन दउथु दाउथु गद'नि महरा जोबोर समायना जायो। बेनि समायनाखौ सरासनस्रा नुनो मोना नाथाय जेब्ला गावनि लोगोजों जेब्ला बियो जुगु जुगु गाबफायो अब्ला खुगा जरायना रायज्लायो रायजायगोन एबा अनलायगोन अनलनाय बिलायलायगोन अब्लासो नुनो मोनो मानोना बिसिनि गोद दाउथुनि गद'आ जोबोर समायना। मानोना सरासनस्रा दावथुननि गद'नि महरा सोलायना गुबुन समायना महर लानो हमो ओ गहेना आगर गहिना आगर गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गहिनानि समायनाजों गाव खौ समायखां होबोदों। समायना समायना गहेना गाननानै बर'फोरा गावसोरखौ गोदो गोदायनि फायनो समायहोनायखौ नुनो मोन्दों आरो। गुबुननि सिगाङाव गावखौ मेगनाव गोनां खालामनो खालामबोदों गहिनाखौ बिसोर जा समायथिजों गानो बे बेनि फोरम फोरमानखौ जि दानाय लुनायनि आगर आखाइनि गेजेरजों हमदां हायो। बिसोर गाननाय जि जि जियारि आरो खेरु गहेनाखौ आगर महर होनाय जियाव एरखांनानै गावसोरनि गहेना गाननो मोजां मोनना एबा गहेना गाननायनि फोरमान होबोदों। गहिना आगरा बर'आव मोनसे मख'जाथाव आगर बादि बुंनो हायो। हाजो आगर फारौ मेगन फारौनि मेगननि बाग डक्टारखा अ आगरनि बागै बुंनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो।
औ।
औ नोंथाङा दा बावैसे मख' होनदोंमोन फारौ मेगन ओ आं बे आगरनि सोमोन्दैनो बुंनो सानग्रोबाय
औ
फारेव फारौ मेगन आगर होनोब्लाथ' जों सरासनस्रायै फारौ दाउनि मेगननि महराव एरनाय आगरखौनो फारौ मेगन आगर होननानै मिथिनो मोनो फारौनि मेगना भारतनि मेगना नायनो इनायनो समायना बर' आइजोफोरा बेखौनो नायै नायै गावसोरनि गाबगानो थाखाय दानाय दख'नायाव आगर एरनानै लायो फारौ मेगना ओ फारौ मेगननि दख'नाया बर' समाजाव आलादा मासि लानानै दङ जों बेखौ मिथियो। बेबायदिनो आरोबाव मोनसेबाव आगर मखरदमा बे आगरनि सोमोन्दै आं बुंनि।
औ।
बर' आगरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोब्राब। नाथाय नुनायाव समायना आगरनि मुङानो जाबाय मखरदमा आगर।
औ।
मानसिनि खुगा खुगा बारस्लायनानै मखर थमा मुङावहाय मखरदमा आरो बेनि उनाव मखरदमा जायो गुबैयै मखरनि ओंथिया मख'नो गोनां आरो दमानि ओंथिया बिबार। नाथाय मानसिनि खुगायाव सोलिबोनानैसो लिरबोनाय मखर दमा जानायनि उनाव बेयाव मोनसे सल' जायो। जेरै
औ।
मखरदमा आगर थानाय जोमग्रा मोदोमाव जोमनानै एबा लानानै कट कासारियाव थाङोब्ला मखरदमाया देरहाया देरहायो देरहाबायो डक्टर रिता बर'नि बुंनाय बादिब्ला मोदोमाव जेब्ला हिनजावसाफोरखौ आगर एर गोदोआव जेब्ला हिनजावसाफोरखौ आगर एरनो फोरोङोमोन अब्ला मखरदमा आगरखौनो गिबि एरनो फोरोंजेननायमोन। जुदि बे आगरखौ एरनो हायो अब्लादि रोंथाइखौ हमदांनो हायोमोन आरो गासैबो आगरखौनो एरनो हायोमोन होनना बर'फोरा फोथायनाय दङ। बेबायदिनो मोनसेबो मख'जाथाव आगर दावराय मोख्रेब आगर बे आगरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो सावरायगोन बर' समाजाव दाउराय मोख्रेब दाउराय मोख्रेब आगरा जोबोद बेसेन गोनां गाहायै बे आदब बे आ गरखौ लांगा दख'नायाव एरखांनाय जायो बर' हाबा खान्थियावबो दाउराय मोख्रेब आगरनि दख'नाखौ गाननानै हिनजाव गोदाना हाबानि मन्दपाव जिरायनाया बर'नि दोरोङारि खान्थि
औ।
दाउराया जेरै नायनो समायना। गोसो मुहिगोनां बेबादिनो बेनि मेगनाबो जोबोद समायना।
औ।
बर' जि दागिरिफोरा बिनि बे समायना मेगननि महरखौ नोजोर थिनानै आगर महर होदों। गावसोरनि गाननाय जि जोमफोराव जाय आगरा दावराय मोख्रैब मुं मोननो हादों थामहिनबा दावरायनि समायना मेगनखौ नोजोर थिनानै दावरायनि बायदि मेगन महर नि समायना आगर एरनायनि थाखाय बे आगरनि मुङा दाउराय मोख्रेब जादों होनना फोथायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन आगरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जुन ओ जेरैहाय सिखिरि जिब जुनार गहेना आरो मानसिनि मुंफोरनि बर'फोरा आगर बानायो होननानै जों मिथियो बिसोरनि मादाव सिखिरि आगरनि सोमोन्दैबो आं नोंथांनो सावरायनो सानदों ओ मासे सिखिरि गोथों गोथों महरा जेरै जायो थिग बेबादिनो महर मोखांनि सिखिरि महर हो जानाय आगरखौनो जों सिखिरि आग'र होननानै बुंनाय जायो ओ बायदि गाब जों बायदि महरनि सि सिखिरिखौ जों जेरै मोगथाङाव मोननो हायो बर' आइजोफोराबो खम नङा गाबनि मोनदां थिजों बायदि गाबखौ गोरोबफ्ले होनानै गोरोबहोनानै समानै गावसोरनि दानाय जिफोरावहाय एरखांनायाव बेबायदिनो
औ
जि जोमफोरावहाय मेगनाव नांनाय बायदि नंगुबै महरनि सिखिरि आगर एरनानै बर'फोरा बर' आइजोफोरा जि दानानै गानो। बेबायदिनो आगरफोरनि मादाव जों बैरागि आगर बेखौबो जों मख'नो हायो ओ सादं मुंनि बिबायारिनिफ्राय आगरनि मुङा बैरागि जादों होनना फोथायो।
औ
ओ जाहोनखौ नायनो थाङोब्ला जों एरैबायदि मोननो हायो बियो सासे बिबायारि मानसिफोरनिफ्राय ओ बिबाय बिबायनानै जायो साफ्रोम ओ सानफ्रोमबो मानसिनि न'नि दरखं दरखं थांनानै बिबायहैयो आरो मानसिफोरा जा हरो बेखौनो गोसो खुसियै लानानै फैयोमोन सानसे सानफ्रोमनिबो बायदि गां गंसे न'खराव थांना दान बिहैदोंमोन नाथाय न'खरा बिनो दान हरनो थाखाय जेबो गैयामोन जायनि थाखाय बिनो ओ बिगोमाया न'आव थानाय आगर एर फबनाय गांसे जिखौनो होनानै हरनायसै बे समनिफ्रायनो बिबायारियाबो बिबायनो थांब्ला बिसोरनि हरनाय जिखौ जोमनानै थांग्रा जायो बेबायदिनो
औ
बे आगरनि नामा बैरागि आगर थादों होनना बर'फोरा फोथायो। बेबायदिनो बर'फोरा मिथिंगायावनो थानाय बिबार
औ
बिफां-लाइफां बायदि महर मुस्रिखौ लाना गोदोनिफ्रायनो
औ
आगर एरखांबोनायाव आखा फाखा बर' आइजोफोरा नाथाय बिसोरनि रुजुनायाव आथिखाल बर'फोरा
औ
बाहायग्रा जि जोम आरो आगर आखाइफोरखौहाय जों मेसिनजों बानायनाय नुनो मोनसै जायनि जाहोनाव बर'फोरनि दोरोङारि आगर बानायनाय आदब आरो जियाव गाब गानाय आदबफोरखौ जों खमायलांनाय नुनो मोनबाय। बेबायदिनो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जि दानायाव आखा फाखा। दा जों नोंथांजों आगरनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय बेयाव आं नोंथांनिफ्राय मिथि नो लुबैदों नोंथांनि मोजां मोनसिननाय आगरा मा मा?
आंनि मोजां मोनसिननाय आगर होननानै बुङोब्ला हाजो आगर दाउथु गद' आगर सिखिरि आगर गर हाजो दाावराइ मोख्रेब आगर बिलाइ आगर बिबार आगर ओमफफ्राय बैग्रि बिबार आगर बेफोरनिछ बेफोरनो आंनि मोजां मोनसिननाय आगर आरो औ अब्ला दिनैनि आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां
औ जागोन दे
औ नोंथां दे होमबा